हेल' नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों खोनादों ओ मोजांना नोंथां
औ दा सानदि मोजाङैनो दङ औ ओ नोंथांजोंहाय
फन हरनायनि जाहोना
औ आंनि फन हरनायनि जाहोनानो जादों ओ जोंनि ओ बर' सुबुंफोराहाय मा बादियैहाय ना हमनानै जायो एबा ना गुरनानै जायो बेनि सोमोन्दै एसे साव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन सावरायनो हागोन दा नोंथां
औ हागोन नोंथां हागोन ओ बर'नि ना हमनायनि सोमोन्दै बुंदोंना नोंथां
औ
ओ दे माबोरैहाय बर'फोरा ना हमनानै माबोरैहाय रां बा मुलाम्फा खालामनो हायो फंनै सो बेखेवना होदो नोंथाङा
औ ओ जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोदोनिफ्रायनो ना गुरनानै जाबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोंनि बर' आइजोफोराल' नङा हौवा माहारिफोराबो बायदि रोखोमनि ना हमनाय ना हमनाय ना हमनायाव बाहायनाय आगजुफोर लाना- नै ओ जेरै ओ सेन खखा खाखि फल बायदिफोरखौहाय लानानै ना हमनाय खौ जोङो बर' सुबुंफोरखौ नुबोदों आरो जोंनि बर' आइ- जोफोरा ना गुरनायाव बाहायनाय आगजुफोर जेरै जेखाइ खबाय बायदिफोरखौ लाना लानानैहाय जोङो ना गुरनो थांनायखौ जोङो नुनो मोनो ज' ज'यै गामिनि फोरजोंहाय लोगो जानानै जोङो ज' ज'यै ना गुरनो थांलायलायनाय बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो नुबोगासिनो नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
औ औ जोङो गोदो आरो आथिखालनि ना गुरनाय होननानै बुङो- ब्ला जोङो गोबां फाराग नुनो मोनो नङा होमा नोंथां औ बि दिनो जोङो गोदोहाय ना गुरनो थांनाय थांनायाव जोङो गोबां रो- खोमनि गोबां बिबांनि जोङो ना मोनोमोन होननानै जोङो आबै आबौनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोन्दों
औ औ
नाथाय आथि आथिखालाव जोङो बै गोदोनि बायदि गोबां बिबांनि ओ जोङो ना मोननो थांलिया आथिखालाव ना गुरनो थाङोब्लाबो जोङो एसेल' बिबां- नि नाफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो जोङो बे आथिखालनि समावहाय जोङो ना गुरनायखौहाय जोङो इसे जो खमबो नुनो मोनबाय मानो होनोब्ला जोङो बै गोदोनि आबै आबौमोननि समनि बायदि ज' ज'यै जों ङो लाइमोनफोरखौबो जोङो ना गुरनो थांनायखौ नुयोमोन गोदो नाथाय आथिखालाव ओम बेफोरबायदि लाइमोनफोरा जोंनियाव ना गुरनो थांनायखौ नुनो मोनला नङा होमबा नोंथां
औ औ औ
औ जोङो जोंनि आइजोफोराथ' बर' आइजो होनब्ला जों ना गुरनायाव जोबोर रोंखा राखा आरो आखा फाखा नाथाय जोङो ओ आथिखालावहाय ओ गसैबो बेफोरबायदि ना गुरना- याव एसेबां रोंगौथि गोनांखौ जोङो नुनो मोनला मानो होनोब्ला आथि- खालनि सुबुंफोराहाय बर' लाइमोनफोराहाय जोङो एसेबां ना हमनो एबा ना गुरनो थांनायखौ जोङो नुनो मोनलिया मानो होनोब्ला आथिखाल आव ओ बायदि गोजौ सोलोंथाइ बायदिजों गोजौ सोलों- थाइ लानाय बायदिखायनो आरो गोजान गोजान फरायसालि फरायसालिमाफोराव जोङो फरायनो थाहैनाय बायदि जों नुनो मोनो आरो बायदि रोखोमनि खामानिफोर जबफोर मावनायाव जों ङो मुखुब जानानै थानायखौ नुनो मोनो बेनि थाखायनो जोङो आथिखालावहाय बेफोरबायदि ना गुरनानै जानायखौ जोङो एसेबां नुनो थांलिया आरो नानि बिबांफोराबो गोबां ओ खम जाबोनो हमबाय जाहोनाव आथिखालाव जोङो बायदि फोथारफोराव आबाद मावनायफोरावबो जोङो गोबां रोखनि हासा- र रासायनारि मुलिफोर जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां आरो जोङो बे बिगियानारि जुगजों दिहुनजानाय जोङो बायदि जुन्थिफोरजोंहाय ओ आबाद मावनायाव बाहायनाय टेक्टर बायदिफोरखौहाय जोङो ओ टर बायदिफोरजों जों आबाद मावनायखायनो जोङो ओ बेफोरनि जाहोनावबो जोङो नानि बिबांखौ खमायलाङो थांदों होननानै जों साननो हायो नङा होमबा नोंथां? औ बिदिनो जोंनि ओ आथिखालावहाय जोंनि गेजेरावहाय नानि बिबाङा गोबां खम जाबाय। आरो गोदोनि बायदि जोङो ना हमनो थांनायाव जेरैबायदि ओ एंखावरि ओ गांजेमा खांख्राइ बायदि बायदिफोर मोनोमोन बैफोर ओ गांजेमा एंखावरि बायदिफोरखौ जोङो आथिखालाव मोननो थांला। ना होननानैनो बुंजायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
औ बिदिनो जोङो ओ गोदो आरो आथिखालाव जोङो ओ ना गुरनायखौ गोबां फाराग नुनो मोनो। आरो जोङो गोदोहाय बिदि ओ ना गुरनो थांनाय समावहाय ओ गोबां ओ खेबसे गुरगासेयावनो जोङो खबाइसे एबा खबाइ गेजेरसे हालासै जोङो ना मोनोमोन होननानै जोङो आबै आबौनि खुगानिफ्राय जों खोनादों औ। बैफोर ओ नाखौ जोङो न'आव लाना फैनानैहाय जोङो ओ गावनि नांगौखिनि थोजासेखिनिखौ जानानैहाय आद्रा थाबावनाय नाखौहाय जोङो नाफाम बायदिफोरबो बानायनानै दोनोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ ओ आथिखालावथ' जोङो ओ आथिखालनि सुबुंफोरखौथ' जोङो ना फाम बानायनाय एसेबां नुनो मोनलिया नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो जोङो आथिखालावहाय ओ नाफामखौ मानो ओ एसेबां बानायनाय नुनो मोनलिया मानो होनो अब्ला जोंहाथ' नाफाम बानायनो थाखाय गोबां बिबांनि नानि गोनांथि जायो नङा होमबा? औ बेनिखायनो जोङो आथिखालावहाय एसेबां बेफोरबायदि न'खर न'खर खर नाफाम बानायनानै जानायखौ जोङो एसेबां ओ नुनो मोन मोनलिया। आरो जोङो
बे ओ ना गुरनाय समाव जोंना जे ओ ओं ना गुरनाय समाव बेदलाव बायो नङा होमबा नों थां औ नोंसोरनि जा बेखौ मा बुङो?
ओ जोंनिजोंहाय बेदलावखौनो होनना बुङो नोंथां।
औ बे बेदलाव ओ बानायखौ गोदोहाय जोङो माइ गायनाय बायदिफोरावबो बे बेदलावा दुब्लि फोथारफोराव बायो नङा हबा नोंथां? औ आरो ना गुरनायाव बो जोंहा ओ बेदलाव बांनायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि सुबुंफोरा ओ गियालासे नो बे बेदलावखौ गियालासेनो जोबोर मुखुब जानानैहाय बे ओ ना गुरनाय खाम खामानियाव गासैबो ज' ज'यै ओंखारलांनायखौ नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालनि लाइमोनफोरखौ जोङो गोबांखौनो ओ बेदलाव गिनायखौ नुनो मोनो नङा होमा नों
औ औ
औ बिदिनो जोङो ओ आथिखालनि लाइमोनफोरखौ जोङो ओ ना गुरनायखौ खौ गोबां खम नुनो मोनो खायफा खायफाखौ जोंनि गामि ओनसोलफोराव ना गुरनो थांनायखौ नुनो मोनो। नाथाय गोबाङानो जोङो ओ नुनो ओह मोनला आथिखालाव। नोंथांमोननिथिंजायबो बेफोरबायाददिनो ना गुरनाय खान्थिया सोलिगासिनो नामा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां औ नोंथां नोंथांमोननियाव जेरैबायदि सलियो जोंनावबो बेबायदिनो सलियो। योआनो ओ गोदो गोदाय जेरैबायदि ना हमोमोन जेरैबायदि ज' ज'यै ना गुरनो थाङोमोन बैबायदि बायायदि गुरनो थांनाय ओ हमनो थांनायखौ जोंनियाव एसे खम नुनो मोनो
औ औ खोनादों दे नोंथां
ओ गोदो गोदाय जेरैबायदि ओ हमोमोन बा गुरोमोन बेबायदि जोंनावहाय एसे ओ खम नुनो मोननाय जायो ओ मानो होनना बुङोब्ला ओ सम आरो बोथोरा सोलायनायनि जाउोनावबो ओ अखा बांखा हानायनि जाहोनावबो जोंनियावहाय ओ माखासे ओ ना सारन्थाइ होनना बुङो बुजियोना नोंथां सारअन्थाइ होनना बुङोब्ला ओ जोंनियावहाय ओ जावले जावले सारअन्थाइ बा खोरोमनाय जानायनि जाउनाव गिनानै जोंनियावहाय ना हमनायखौ एसे खम नुयो मोनो आरो गोदो गोदायनि गोदो दायनि माखासे सुबुंफोरा बुंनाय बायदिब्ला जेब्लानाखि अखा खोरोमो जेब्लानाखि मोफ्लामो जेब्लानाखि सार अन्थाइ गावो बै समावहाय माखास गिदिर नाया ओ जेब्लनाखि अखा हानानै दैमाया देरबोयो अब्ला गिदिर गिदिर नाया दै मानिफ्राय ओ दुब्लि बा माखासे ओ फुख्रिफोराव दावबोयो होनना बुंनाय खोनानो मोनदों दा बैबायदि समाव ओ माखासे गामिनि गाहाय गाहाय जायनाय मानसिफोर गाहाय गाहाय सुबुंफोर मिथिनायफोरा ओ मोना समाव बा मोनाबिलि समाव टस लानानै माखासे ओ जं सुग्रा बा बोरला लानानै बैफोर गिदिर गिदिर माखासे दावनाय नाखौ ओ गावनो थाङो जाय ना खौ मोननो थाङा जेरैनाखि जोंनियाव बारलि ना बुङो बामि ना बुङो मागुर ना होनना बुङो बैफोर नाखौ गावनो थाखाय थांनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो जोंनियाव गो गोदो गोदायनि बायदि ना हमनायखौ दा खम नुनो मोनसै ओ मानो होनना बुङोब्ला जोंनियाव ओ न'खर न'खर ओ ना फिसिनो थाखाय फुख्रि जावना लानायखौ गोबां नु नो मोननोसै ओ नांगौ बायदि ओ गावनि गोसो बायदि फसायनाय जानो हानाय मोजां मोननाय नाखौहाय ओ गिदिर फुख्रिनिफ्राय बायनानै बे फुख्रिनिफ्राय फिसा फिसा नाखौ बायनानैहाय जोंनि ओ गावबा गाव ओ दानानै ओ जावनानै लानाय न' फुख्रियावहाय हगारफैनानै बोसोरसे बा बोसोरनै दोननानैहाय गिदिर खालामनानैहाय जानायखौ नुनो मोनो आरो सोरखौबा सोरखौबा नुनो मोनबावो जे गिदिर गुवार फुख्रि जावनानै नै ओ थामजि बिगा बा ब्रैजि बिगा गिदिर गुवार फुख्रि जावनानै बिदिनो ना हगारनानै फालांगि खालामनायखौबो नुनो मोनो जायनाखि हाथाय गलायाव बहाय लांनानै जोंहा फाननायखौ नुनो मोनो आरो गोजान गोजान देशफोराव हरनायखौबो जोंहा नुनो मोननाय जायो दा नोंथांमोननाव बेबायदि फख्रि जावनानै ना हगारनाय फालांगिखौ नुनो मोननाय जायोना जाया नोंथां
औ जायो नोंथां नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि गामि सोरफोरावबो बेबायदिनो न'खर न'खर फुख्रि जावनानै ना फिसिनानैहाय जोङो गोबां रांनि ओ रां आरजिनानै लानायखौ नुनो मोनो
औ औ
आथिखाल आरो जोङो बेफोरखौहाय ओ जोबोर गोरलैयैनो बे बेफोरनिफ्राय जों नाखौ बोखांनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बायदि जोङो मेसिनफोरजोंहाय आथिखालाव बिगियानारि जुगजों दिहुनजानाय बायदि जुन्थिफोरजोंहाय जोङो बे नाफोरखौ बोखांनानैहाय जोङो गोबां गेदेर गेदेर नानि फालांगिफोर खालामनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनो आथिखा
औ औ औ
औ आरो
दा जोंहा नोंथां समाबो जाबाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै नामा
औ दे नोंथां गोजोन
औ गोजोन्थों नोंथां गोजोन मोनाबिलि
औ